औ खोनादों ना नोंथाङा? औ आंनि कल' हरनायनि जाहोनानो जाहै बाय आं मोनसे मोनसे मोनसे आयदा लानानै जेरै नोंजों सावरायनो सानदों नोंथाङा एसें आंजों नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ औ सावरायनो हागोन दे आं दायो फ्रियैनो दंथ'खायो
औ नोंथांथारैनो जों बुङोब्ला जेरै दावबायनाय दावबायनायनि फारसे जेरै जोङो न'खरनि फारसे सोंग्रनानै लानायांग जायो आरो ना औ जेरै जोङो गुबुन फारसेयाव थाङोब्ला जेरै' न'खरनि फारसे सोंख्रोनानै लानांगौ जायो! लोगोफोरनि फारसे सोंखोनान लानांगौ। जायो आरो जोंनि बि टि सि आव जेरै जेरै मुंदांखा जेरै दा माना साग्राा मान होननानै बुंनाय जायो बेहाय गोबां ओनसोल गोबां हादरनि मानसिफोरबो फैयो नालाय
औ औ
औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ मानास हाग्रामाखौ
औ मिथियो
औ आरो जेरै जोंनि बे बावखुंग्रि हाजो होननानै बुंनाय जायो औ जेरै जोंनि बे बावखुंग्रि हाजोखौथ' नोंथाङा मिथिगौ थारैनो
औ औ मिथिगौ
औ जेरै बेहायथ' गोबां गोबां हादोरनि मानसि फैय ना
औ औ
गुबुन गुबुन हादरनि मानसि फैयो ओनसोलफोरनि मानसि फैयो जों बुंनो थाङोब्ला बेहाय जेरै गोबां खेला दुलाफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना जेरै खारनाय बादायलायनाय जेरै हमलायनाय जेरै गोबां रोखोमनि दिरुं बोलायनाय खेला गोबां गोबां जेरै बायदिसिना खेलाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोबोद मोजां मोनो बेहाय थांनानै आरो जोंनि बर'फोरा जोंनि बर'फोराथ' जेरै गोबाङानो बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनो थाङो नङा होनबा
औ औ नंगौ
औ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै गोबां रोखोमनि ओनसोलनि मानसिफोरखौबो लोगो मोननानै जोङो औ लोगो मोनो आरोोना जेरै जोङो औ सार औ गोबां सोलोंथाइ जोङो लानो हायो आरोोना जोङो गुबुन फारसेयाव थाङोब्लाथाय
औ औ बिदिनो नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो ओरैनो
ओरैनोथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै आङो दावबायफेरग्रायाथ' जेरै जोङो जोंनि खाथि खालायावनो थानाय जेरै जों खाथि खालायाव थानाय जेरै मानास हाग्रामा जेरै बगामाथि आरो गोबाब गोबां नैबे जोंनि सकि दारागाव बेफोराव जोङो बेरायफोरनो जेरै दावबायफोरनो मोनफेरबाय आरो ना
औ औ दा मा होनो आंनाबो बिदिनो बांद्राय गोजान गोजानाव थाङाखै ओमफ्राय खाथि खाला जायगाफोरावनो गिदिंदों आरो जेरै जोंनि माने आङो मेघालयआव थांखांबायशलंआव बिनिफ्राय अरुणचल बेयाव थांखांबाय आरो जिहेथु आंहा बांसिन थान्दा जायगायाव गिदिंनानै मोजां मोनो नालाय बेनिफ्राय ओरैनो जोंनि आसामावनो माखासे माने जायगाफ्राव गिदिंबाय जेरै गुवाहाटिनि गासिबो जायगायावनो गिदिंफ्रामजोबबाय होनना बुंनांगोन आरो
औ नंगौ थारैनो जेरै जोंङो बुंनो थाङोब्ला जेरै बे जोंनि मानास हाग्रामा। जेरै मोनास हाग्रामा बेफोरखौथ' नोंथाङा सिनायो जानांगौ आरो जेरै जों बेहाय थांनो थाखाय जेरै जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायो नङा होनबा
औ औ।
औ गारि मथरजों जोंङो गारिफोरखौ मोनखांनानै जोंङो बे बे बेहाय दावबायनो फारसे थांङोब्ला जेरै जोंङो साहा बागान बिफां लाइफां बिबार गोबां मिथिंगायारिफोरखौ जों सावगारि सेबखांनानै लानो हायो नङा होमबा।
औ औ
औ आरो गोबां जेरै जोङो बेहाय थाङोब्लाथ' जेरै साहा बागिसाफोरा जेरै साहा बिलाइ खानाय गोबां। ओ जेरै ओनसोलनि मानसिफोरखौ जों लोगो मोनो नङा होमबा जेरै। आरो जेरै जों मानास हाग्रामा फारसे सहैब्लाथ' जेरै जोंङो ओ गुबुन हादोरनि मानसिफोरखौ जों फैनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै मिथिंगायारि सावगारि सेबखांनाय। सेबखांनो फैनायफोरखौ औ थारैनो औ आरो बुंनो थााङोब्ला जेरै बेहाय जोंङो हाग्रामायाव हाबनो थाखाय जेरै जोंङो ओ जिबगारिनि गोनांथि जायो आरो नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ।
औ आरो थारैनो जोंङो बेहाय थाङोब्लाथ' जेरै जोंङो गोबां। उसुबिदा जायो नालाय जों हारसिं हालाथ' थांनो हाया नालाय जेरै जोंङो बेहाय जेरै गोबां रेन्जारफोरबो थांफायो आरो जोंजों लोगोसे जेरै हाग्रामायाव हाबनो थाखाय आरो थाङोब्लाथ' जेरै जोंङो बेहाय गोबां जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो नङा होनबा
औ औ नोंथांमोननि खाथि खालायाव मा मा जायगा दङ बेरायथाव ओरैनो जेनबा
औ बेरायथाव थावथ' जेरै जोंनिथिं बेनो सु खि दारागाव आरो जेरै औ गोबां फिसा फेनला बिदिनो मावजि पार्क होननायबो दङ। जेरै आरो जेरै बगामाथिफोराबो एसे खाथियानो जायो। बेहाय थांनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जेरै बेहाय लावखार ओंखामबो होनाय जायो आरोना।
औ।
औ लावखार ओंखामखौथ' नोंथाङा जाफेरबाय जानांगौ।
औ औ जाफेरबाय।
औ बेफोरबायदिनो लावखार ओंखाम होनाय जेरै बिदिनो ओ मानसिफोरा दावबायनो थांनाय। गो-गोजान गोजान गोजानफोरनि एसे बारा हादोरफोरनिखौथ' जों फैनायखौ जों नुबाङा नालाय एसे गोजानफोरनि जोंङो मानसिफोरखौ जोंङो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो आरो जों दावबायनाय फारसे ओंखारलांङोब्लाथ' जोंङो गोबां सोलोंथाइखौ जोंङो आरजिनानै लाखानो हायो। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ आरो सोलोंथाइफोरखौ जोंङो लानानै जोबोद ओ जेरै गोग्गानो हानाय बायदि जेरै जों बेखौ नुवाखैब्लाबो जों बेखौ नुदोंमोन होननानै जोंङो खोन्थाफैनोबो हायो नङा होनबा
औ औ।
औ जेरै बेहायनो जोंङो न'आव थाबाय थाब्लाबो जेरै जाम्बा जाम्बि जायो नङा होनब्ला जेरै जोङो न'आवबो थानो नांगौ आरो जेरै जोंङो खायसे मानसियाथ' न'आव थानानैनो जाम्बा जालाङो जाम्बि जालाङो। थेवब्लाबो एसे दावबायना लानाया जों मोजां आरो जोंनि थाखाय जोबोद सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो नङा होमबा।
औ औ
औ दानि जुगावथ' औ औ दानि जुगाव जेरै मानसिफोरा दावबायलासिनो थाया जेरै दावबायनानैसो मानसिफोरा औ दावबायनानैसो जेरै-मानसिफोरा बे सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो जेरै-गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो औ दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो।
औ-औ जोंनिथिंजायबो बिदि दावबायनाय जायगा होननानै बुंङोब्ला माखासे दावबायनाय जायगाफोर दङ आरो जिहेतु जोंनि खाथियाव माखासे जारिमिनारि जायगा बेफोरबायदि दंङ। जिहेतु ओ जोंनि सनितपुर तेजपुरावहाय नोंथाङा खोनादों जानो हागौ। जोंनि ओ गोदोनि बान राजा जाया औ रायजो खुंनाय बे अग्निगर हाजो बेफोरावहाय माने बेफोरथ' गोबां जोंहा जारिमिनारि जायगा ना
औ जारिमिनारि जायगा नंगौ थारैनो।
बेफोरखौ नायोब्ला जोंङो नुनो मोनो बेयाव उखा अनिरुध्वनि जेनेबा मोजां मोनलायनायनि समावहाय माबोरै ओ बान राजा आरो श्री कृष्णनि जायगायाव माने गेजेराव दावहा जादोंमोन। बे दावहा जानायनि थाखाय बे जायगानि मुंखौ माने तेजपुर दोननाय जादों होननानै जोंङो मिथियो आरो जिहेथु
थारैनो नोंथां
बर'आ बरफोरनियावथ' जों बिजाबाव फरायब्ला मोनो माने थैजाफुर माने थैजों लोमहाबनायखाय थैजाफुर होननानैसो बुंङोमोन जाहैदों ओमफ्राय दा आसे लासे तेसपुर बिदि जाबाय आरो बेयावहाय माने हरिहर दावहानि समाव माखासे दावहा जानायाव माबोरै मानसिफोर थैदोंमोन माबोरै मा जादोंमोन बेफोरखौ गासिबो अन्थाइजों दान खनानै दोननाय दं आरो अगनिगर हाजोआव आरो आरो बेजों लोगोसे उखा निरुधनि बे मोजां मोनलायनायाव जेरै उखाया मा होनो बिलोगो सिथ्रलेखानि सिगाङाव बै सिमाङाव नुनाय हौवासाखौ दिन्थिनानै आ खिनो होदोंमोन बेफोरनि सावगारिखौबो जोंङो बैयाव थाङोब्ला नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो आरो जों बुंनो थांङोब्ला औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि जों दावबायनो हायो नङा होनबा गोजान गोजान जायगायाव जेरै जोङो मानसिफ्राथ' गोजान-गोजान जायगायावसो थाङो आरोना जेरै गोजान गोजानाव जोङो थांब्लाबो जोंनो डकुमेन्टसनि गोबां गोनांथि जायो गेट पास खालामनो था खाय गोजान जायगायाव थांनोब्ला दावबायनो दावबायनो थाङोब्लाथ' जोंनो गांनाय उखैनाय जों सुफुंखानांगोन नङा होनब्ला? जेरै जोंनो दैनि गोनांथि जायो दावबायनो थाङोब्ला बांसिनानो दैखौ नांगौ आरोना दै नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया जेरै आदारफोरा थ' आदारफोरखौ जोंङो जायाब्लाबो जेरै दैखौ नांगौ जायो आरोना। औ आरो जों गुबुन फारसेयाव थाङोब्ला गोबां गोबां रोखोमनि जों गारिनि गेस बायदिसिना जोंङो ट्राफिक जाम बा जानायफोरखौ नुनो मोनो आरो जोबोद खस्थ जायो गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला।
औ
कुकारनि दुंङा मोनजायो गेसाव गोफोन जेरै-ड्रेनफोराव थानाय गेसाव गोफोनफोरखौ जों मोनाम सु लांनांगौ जायो जेरै- जोबोद खस्थ जायो जोंनि देहा लोरबां जानानै फैयो आरो ना थेवब्लाबो जोंङो बेफोरखौ नागारनानैब्लाबो जोंङो गोसोखौ हमथानानैब्लाबो जों दावबायनो फारसे ओंखारलाङो आरो।
औ-औ नंगौ दावबायनो थांङोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां सोलोंनो हायो।
थांना फैथारनांगौ फैथारो आरो जोङो जेरै-सोलोंथाइखौ लानो थाखाय।
माने दावबायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां गियानबो बुथुमनो हायो जेरै नोङो बै गुबुन दाबसे जायगानि कालसार हारिमु बायदिसिना बेफोरखौ नायनानै गोबां सोलोंनो हायो आरो जोङो जिहेथु ओ गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बै हारिमुनि सुबुंफ्रा माबायदि जायो माबायदि थायो माबायदि गानो बेफोरखौ लानानै जों गोबां सोलोंनो हायो दा माखासे औ माखासे सुबुंफ्रा सानो आरो जेनेबा ओ बियो ओरैनो नाङा फाङा बेरायगासिनो दङ खालि बेरायनायल बेफोरबायदि
औ जोङो गावबा गावनि सोलोंथाइखौ नायगिरनासो थाङो नङा होनबा? आरो गुबुना औ गुबुनाथ' बुंखागोन जेरै, औ । बेहा जेबो खामानि गैया मा गैया बेफोरबायदि बुं बुङो आरो गुबुना थेवब्लाबो बुंब्लाबो जोङो दावबायनाय फारसेखौ जोङो नागारनाङा आरो जेरै जाहाथे जोंनि सोलोंथाइ खौ जों लानो हायो गावबा गावनि
औ।
औ जाहाथे जों जाम्बा जाम्बि जानानै थाया।
औ।
औ।
बेफोरनो आरो जेनेबा दावबायनायाव जोंहा सोलोंनो गोनां गोबां दङ जेरै दावबायनानै जोङो माखासे दावबायनाय थुनलाइ बेफोरबायदिखौबो लिरनो हानाय जोंहा बिदि जायो आरो औ औ। थुनलाइफोरबो सोरजिनो हायो जोंहा दावबायनाय जों लोगोसे बिदिनो दावबायनानै जेनेबा मालाबा समाव नोङो न'आव थानानै बायदिसिना हारसिंनो बिदि मा बायदिसिना सानफ्लांबाय थायोबाथाय बेफोरबायदि साननायनिफ्रायबो जोङो माने गोजानाव थानो हायो आरो जुदि दावबायनो थाङोब्ला
औ।
साननाय हनायफ्राबो मोजां जायो दा मोजां जायगा फ्रेस जायगाफ्राव थाङोब्ला ।
औ आरो जों दावबायनो फारसे थाङोब्ला जेरै जोंनो बिफां साया गोबां जोङो सुखिदारखौ जों नुनो मोनबोदों बिफां सायाफोराव जोङो हनानै जेरै खाजा जायो मानसिफोरा बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरावनो जोङो माबा मोनसे सोलोंथाइखौ लानो हागोन होननानै। जों जेरै बेफोर सिनायै मानसिब्लाबो जोङो फिनाय मानसिब्लाबो जोङो जफानाय जायो आरो। औ थारैनो।
बेफोरबायदिनो जेनेबा दावबायनाया जोंनि थाखाय। थाखाय जोबोद गोनां होननानैबो बुंजायो आरो दा जोङो। गोबां बबेबा बबेबा जायगाफ्राव ट्रेकिं खालामनोबो थाङो ना जेरै हाजो जायगा बायदिसिना ना बिदिफ्राव बिदिफ्राव थाङोब्लाबो माने जोङो मिथिंगानि समायना नायनानै मोजां मोनो ओमफ्रायो
बिथांजों सावरायनायाव जोबोद गोजोननाय थाबाय ।
औ दे दे।
औ दे बिदिब्ला नोंथां थारैनो।